औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बिदिब्ला जोङो दा आबहावा गुबुंले जानाय बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथां जागोन दे।
आब'हावा गुबुंले जानाय होननानै बु बुङोब्ला नोंथाङा मा होननाय सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां आबहावा गुबुंले होननानै बुङोब्लाथ' अनेक रोखोमनि जोंहा आबहावायावहाय गोबां रोखोमनि गुबुंले गुबंले जायो आरोना माने बिनि जाहोनफोरखौ आरो माबोरै जों बिनिफ्राय बासायगोन बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां। दा गिबियावनो जोंहा आबहावा जोंनि आबहावा होनोबाथ' जोंनि ओ जोंनि बे मिथिंगायाव थानाय जोंनि बे बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां बार दो दै हा
जिब जुनार मानसि दुमसि गासिखौबो लानानैनो आबहावा मोनसे आबहावा होनो ना नोंथां बेखौनो आबहावा होननानै बुङो। दा गिबियावनो जोंहा जोंहा जेरै आबहावा गुबु बुंले होननानै बुंङोबा जोंनाव गोबां रोखोमनि जेरै दैनि गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां बारनि गुबुंले जायो आरो हानि गुबुंले जायो साउननि गुबुंले जायो। बिदिनो अनेक रोखोमनि गुबुंले जायो आरोना। थां दा गिबियावनो आङो दैनि गुबुंले दैनि गुबुंले जानायनि सि नि सोमोन्दै एसे बुंथिनो होगौमोन नोंथां दा जोंहा ओ दैनि गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जेरै ओ जोंनि माखासे ओ सुबुंफोराबो माखासे मानसिफोरा दैफोरावहाय जेरै ओ गेसाव बेसाद आरो ओ गेसाव बिदिनो गेसाव गोफोन ओ प्लास्टिक मैला दाग साखोरफोरखौ दैफोराव गारो बेफोराव गारनायनि दैसा दैमाफोराव गारनायनि जाउनाव जों जोंनि आहावाया गुबुंले जायो दैया गुबले जा जायो आरो जोङो नुनो मोनो जे गिदिर गिदिर सोहोराव थाङोब्ला जेरै सोहोरनि लामा सेरजोंबा ओ सोहोरनि साइडजों गेजेर फोरजोंहाय ओरैहाय दैफोर बोहैनाय दै दैसाफोर बोहैनाय नुयोना जोङो सोहोरनि सेरावहाय बेफोरावहाय सोहोरनि माखासे मानसिफोरा हटेलनि माखासे ए लेथ्रा माखासे गेसाव गोफुन माखासे बिब्दिनो प्लास्टिक दाखोरफोरखौहाय गारथुम गारहैनानै जमा जमा गारथुमहैयो आरो दोनहैयो आरोना बिनि थाखाय जोंनि दै औ माने नुनो मोनो आ रोना दैयाव गारहैनाय नुनो मोनो बिनि जाहोनाव जोंनि आबहावायाहाय गुबुंले जाबोगासिनो दं आरो जोंनि दै फोर गुबुंले जाबोगासिनो दं आरो गिबियावनो जोंनो दैखौहाय थांना थानायनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां दैया जोंनि थांनाथाय औ बुहुमाव थांना औ औ नोंथां औ बिनिखायनो जोङो बिनिखायनो जोङो दैखौहाय ओरैबायदि जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन नोंथां जोंनो दै हाय गोगो दै नांगोन जोङ मोजां दै मोनोब्लासो जों बेमार आजारनिफ्राय बासायगोन बा जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारगनो हागोन जुदि दैयानो गुबुंले जों नो गुबुंले जोंनि लोंनांगौ दैखौ दुगैग्रा दैखौ बा मोनसे नेचारेल बे जोंनि नांगौ जोंनि जोंनि थाखाय गोनांथि दैया। बेखौनो जोङो गुबुंले खालामनानै लायोब्ला जोङो बेनिफ्राय माबोरै जों बासायगोन बेमार आजारनिफ्राय जों माबोरै बासायगोन बेनिखायनो जोंनो थाखाय जोंनो नांगौ दैखौहाय गोग्गो आरोना गुबुंले खालामनो नाङा जेराव मैलाफोरखौहाय जेराव दैसा दैमा दंग' फोराव गारला हैनो नाङा गेसाव गोफोन जिनिसफोरखौ बिदि दैफोरावहाय गारहैनो नाङा आरोना जोंनो नांगोन बेनिखायनो गेसाव गोफोन मैला बुस्थुफोरखौ जोङो डास्टबिनाव सोनानै गारनांगोन बा साव नांगोन बा बबेबा दाबसे जायगायाव जमा दोननानै
सावनांगोन आरोना जेरै दै गुबुंले आरो बिनिफ्राय सारनानै नाय आरो बार गुबुंले जेरै बार गुबुंले होननानै बुङोब्ला आबहावा जोंनि आबहावायावहाय जेरै बारा जेरै सावन जेरै सावनफोराहाय जेरै गिदिर गिदिर दारिमिन गिदिर गिदिर कलकारखाना बेफोरबायदि खुलिनायनि जाउनाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों बारहावायाहाय गु बुंले जादों बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनाव दारसायांनायनि जाउनाव जेरै जिब जुनारफोरा जोंनि हाग्रायावहाय थानो हायैनि जाउनाव ओरै गामि फारसे खारबोनांगौ जायो जोंहा जिब जुनारनि आबहावा गुबुंले जायो बिदि समाव जोंहा जिब जुनारा माबोरै थानो गांसोफोरखौ बिफांनि बिलाइफोरखौ माबोरै जानो माबोरै थानो जुदि जोङो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्राङोब्ला बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौबो रैखाथि होनांगोन आरो सानसे समाव जोङो बेफोरबायदि फोजोबलांबाय थायोब्ला दानस्रांलांबाय थायोब्ला जोंनि आबहावायावहाय गोबां रोखोमनि गोहोम खोख्लैगोन आरोना।
औ नोंथां बै गारि मथर सालायनायनि जाउनावबो जोंनि बारा गेब्रेङो नामा नों
औ थारैनो सैथो नोंथां गारि मथर साब्रांनाय एबा सा-सोदोबफोरावबो जोंनि आबहावाहाय गुबुंले जायो आरोना नोंथाङा थारैनो सैथो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जोंहा आबहावाखौ रैखा लाखिनो था खाय माखासे ओ माखासे माबाफोर दङ मा होनो जोंहा मावनांगौ हाबाफोर दङ जेरै ओ ओ मानसिफोरा जेरै ससे बिनिफ्राय बैसिम थांनोबो गारि लानानै थाङो नङा होमबा नोंथां? जोङो थाबायनानै जेन'बा बा मिनिट बा जि मिनिटनि गेजेराव सौहैनांगौखौ बिसोरो थाबायलासे गारि फोरजों गारि सालायलाङो गारिजों थाङो। जोङो माखासे हुदाफोरखौ माने खम नुबाय थाबायनाय हुदाफोरा गैलिया दा बेनिखायनो साउन फ्राबो जोंना बारानिफ्राय बारा गुबुंलेसिन जालांबाय आरोना साउन्डफोरनि जाहोनाव बहुद दा नोंथाङा मा बुंबावनो सानो एसे फोरमायनानै होदो।
खोनानो मोनो जि गिदिर गिदिर जौगानाय हादरफोराव माने जाय ओ सरखारि मावख'गिरि बिथांमोना बांसिन ओ बै पाब्लिक पेसेन्जार बाहायनो गोनां जायो होनना बैनि जाउनावनो गेब्रेंनायनि जाउनाव मानो होनोबा गावबा गाव जिहेतु गारि मथर सालायोब्ला बांसिन गेब्रेंनाय जायोना! बै बारनि इंराजियाव पलुउसन जायो होनना बुङो। दा बेनि जाउनावनो बै ओ गेब्रेंनायखौ खमायनो थाखायनो बै जौगानाय हादरफोरा बैफोर जिहेथु ओ पाब्लिक पेसेन्जार बेखौ बाहायथारनांगौ होननानै खोनादों आरो लोगोसे गिदिर गिदिर जौगानाय हादरफोरनि मन्थ्रि फोराबो साइकेलसो सालायो होननाय
औ नोंथां थारैनो सैथो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
आरो जों जिथु बार बारा जोंहा मैला जायोब्ला जों बेनिफ्राय जोङो गोबां बेराम आजार जागोन। नङा होमबा नोंथां जिहेथु बार गेबेंनायनिफ्राय जोंहा हां नालानि बेराम जानो हागौ बिदिनो दै गेब्रेङोब्ला जोंहा बायदिसिना बेराम आजार जेरै कलेरा बायदिफोरा थाब थाब जागोन। थाम्फैफोर जोनोम जागोन एम्फौ एनला एम्फौ एनलाफोरा बांगोन। थिग बेबादिनो जोङो गावनि खहाखौ गावनो लाबोना लानाय जाया।
औ नोंथाङा सारनोसैथो आरो हा हा गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ रास-रासायनारि हासारफोरखौहाय जेरै आबादफोराव अनेक बाहायनायनि जाहोनावबो हा हाया गुबुंले जादों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि बांसिन सुबुंफोरानो जिहेतु इडुकेटेद नङा ना बेनि थाखाय जोङो बै हासारफोरखौ नांगौसेबां जा सेबां मात थ्रायाव होनांगौ बेखौ मिथिया जेरैहायो एसेबां जिहेथु जोंनि ओ मा होनना बुंगोन प्रडाक्टआ जेसेबां हायो एसेबां बुरजा जाबानो जागोन
औ बेबायदि नोंथां औ औ लिमिटनि जे आबादाव बिसिबां हासार होयोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ माने बुजिनो रोंलिया आरो ना माने बजि बजि बुजियालासे आबाद मावनायफोराव हाफोरा गोबां गेब्रेंबाय आरोना बे बुंनाय जाबाय जेरै आरो प्लास्टिकफोरखौ हायाव जानला मोनला गारनायनि जउनावबो्लाटिक जेकआथ' सेव ना नोंथां नंङा होमबा हायाहाय बेयावबो गुबुंले जायो जोंहा बेफोरखौ ओंखायनो जोंङो दाबसे जायगायाव दोननानै जोंङो सावनानै लानांगौ नङा हबानो
औ नोंथां
आरो औ दे बुं
बै सोदोब गेब्रेंनाय नङा होमबा साउन्ड पलिउसन बै सोदोब गेब्रेंनाया मा मानि थाखाय जानो हागौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
सोदोब गेबें सोदोब सोदोब गुबुंले जानाया जाहैबाय जेरै माखासे जोंनि माबायावहाय सोहोर बा टाउन सोहोर बा गामियावनो जा ओनसोलफोरावनो जिखुनु जाया जेरै गारि मथर सालायनायनि माबायाहाय माने बां बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय साउन्डफ्राहाय माने अभार जाबाय आरोना नांगौनिफ्रायबो जोंनाव बांसिन गारि मथर सालायो बेनिखायनो जोंनियावहाय साउन्डनिबो माखासे सोदोबनिबो माखासे गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां आरो बै गिदिर गिदिर दिडिजे बक्स बायदिसिना स्पिकार माखासे जि सोदोबाव बांद्राय सोदोबाव जों सोगाबोब्ला बेबो जागोन नामा नोंथां
जायो नोंथां गिदिर गिदिर डिजे बा गिदिर गिदिर अबेबा मोनसे फग्राम खुंनायाव डिजे बा बक्स दामनायनि जाहोनावनो जोंहा सावना सोदोबाहाय गुबुंले जायो आरोना नोंथां थारैनो सैथोखौनो बुंदों नोंथाङा
आरो जिहेथु
औ नोंथां दा नोंथां आं फंसे बाथ्रा बुंसै नोंथां औ जोंहा समाबो नै जि मिनिट जाबायानो न नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे औ माखासे खोथाफोरखौ खोनानो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन नङा होमबा नोंथां
दे नोंथां
गोजोन्थों नोंथां